औ नोंथां खोनागासिनो दंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
अ आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं।
आं मोजाङैनो दं नोंथाङा माबोरै दं?
अ नोंथाङा आंबो मोजाङैनो दं दिनै अ दिनै नोंथांनि लोगोआव आं मोननैसो बाथ्रा रायलायनो सानदों नोंथाङा मा होनो?
औ औ नोंथाङा आंबो रायलायनो होननानै
अ नोंथां बिदिब्ला जों दिनै दंफां लाइफां नि सायावनो रायज्लायनि इसे।
औ नोंथां।
अ अ। जिहेथु जों मिथिगौ जोंहा बुहुमा दंफां ओ गोबां दंफां लाइफांजों बुंफबनानै दं आरो दंफां लाइ फाङा अ दंफां लाइफांङा जोंहा जोंखौ थांना थानायाव जोबोद हेफाजाब होयो। दंफां ला ओ दंफां लाइफां थायाबा जोंहाबो जिब जुनारफ्राबो थांना थानायनि राहा गैया नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ।
अ अ दंफां लाइफांङा जोंखो अ। दंफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो जायखो जों हां लानानै थांना थायो। बेनि अनगायैबो दंफां लाइफांनिफ्राय जों फिथाइ सामथाइ मोनजायो। नंङा होमबा नोंथां फिथाइ सामथायनि अ फिथाइ साम थाइनि अनगायै दंफां लाइफाङा बिबार होयो बिबार खु जोंहा गोबां बिलाइखौबो जों मैगं बा ओंख्रि संनानै जायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेनि अन गायैबो दंफां लाइफांनि सिङाव थायनाय फिथाइ जेरै आलु हाइजें बेफोरखौबो जों ओंख्रि हिसाबै संना जायो आरो बिनि अनगायैबो गोबां मुलि बा मेडिसिन हिसाबै जों दंफां लाइफांखौ बाहायो।
नंगौ नोंथां जों बिफां लाइ फां बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय गोबां बुस्थु होयो। ङोमान जेरै ओ बन
उम उम।
बन फारनिचार गासैखौबो होनाय जायो जों बेफोरखौ बा हायनानै जों बेफोरखौ बाहायनानै जोंनि जिउखौ जों मोजाङै खुंलांनो हायो। बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ आरो ओ जों दा गरमाव बिफां सायाव जिरायनानैबो थानो हायो जों। नंगौना नोंथां? जों बिफां सायहायाव जिरायनानै ओ गुसु मोनहोनो हायो।
नंगौ नोंथां।
बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि बुहुमानो थानाय नंगोनो होननानै बुंङो बुं-बुंब्लाबो गोरोन्थि नङा।
नंगौ नोंथां।
जों बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंबो दं होननानै जों मोनथिगौ।
नंगौ नोंथां बेनि अन ओ
ओ जेसेबां गुबुंले बारहावा दं बिफां लाइफांफोरा बोना लानानै जोंनो मोजां मोजां बारहावा हरफिननाय जायो बेखायनो बिफां लाइफाङा जोबोर जोंनि थाखाय गोनां होननानै जों मोनथिना मोनो आरो।
नंगौ नोंथां बेनि अनगायैबो अखा होनायावबो दंफां लाइफाङा मोनसे माबा बाहागो लायो फारसेथिं नङा होनब्ला आरो बेनि अनगायैबो हाखोहै दंफां लाइफांनि हारुङा हमथाना लाखियो
नंगौ नोंथां लन्ड दिग्रिदे माने हाया खहा जाया। हाजोफोरा बायख्लाबा जायनि जाहोनाव फिफां लायफां अ बिफां लाइफांफोरा गावनि रोदाजों बोगथाबनानै लाखिनाय जायो हाफोर
नांगौ नोंथां बिनि अनगायै
अखा अब्ला अखा दामब्रा हाब्लाबो सुस्रा सुस्रालाङा आरो
नंगौ नोंथां।
नंला नोंथा
नंगौ नंगौ नंगौ।
बेनो आरो नोंथां। बेनिफ्राय आरो नोंथाङा गार्देननि सोमोन गार्देनिंनि सोमोन्दै मिथियोना? माबाफोर
अ निं खालामनानै जोबोर मोजां मोनो गार्देनिं होनोब्ला जों अ न'आव बा न' खाथियाव न'खौ समायना खालामना लाखिनो थाखायजों जि बिबार बा जा बिथाइ सामथाइ आथिखालाव जों फिथाइ सामथायाइबो गायनाय नुनो मोनो गार्देनिं खालायबा जोंहा अ न'आ समायना जाना थायो।
नंगौ नोंथां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै किटसेेन गार्देनिं नङाब्ला फ्लावार गार्देन गुबुन गुबुन थायो। जेरै फ्लावार गार्देननिनो हमना लायोब्ला जों बिफां लाइफां माने मोजां मोजां नुनाय बिबारनि बिफां जुदि गायो अब्ला जोबोर मोजाङै सोलियो माने जोबोर मोजां नुयो आरो जोंनि थाग्रा जायगाखौ। बेखायनो जों गार्देनिं खालामनांगौ आरो गार्देनिं खालामब्ला जोंनि गोसोआबो गोसोआबो गोजोन जाना थायो मानोना गुबुन गुबुन बिबार हेल' नोंथां गुबुन गुबुन गार अ गुबुन गुबुन गाबनि जों गुबुन गुबुन गाबनि
अ।
रं गुबुन गुबुन गाबनि बिबारफोर जुदि जों गायो माने अब्ला जोंनि गोसाबो रंगिना संगिना मोजाङै खुसियै खुसि जालाङो आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो बेखौ?
नंगौ नोंथाङा जायखौ बुंदों, सैथोखौनो बुंदों जों जुदि दुखु जाना थायोब्ला एसे हारसिं हारसिं मोनो अब्ला जों बिबार बारियाव थांब्ला जों रंगिना संगिना गुब गोबां गाबनि बिबारफोरखौ नुबा जोंहा गोसोआ सुखु मोनो आरो बिबारनि मोदोमनायजों जोंहा देहा मोदोम सुग्रिलाय लाङो नङा होमबा नोंथां? उम जोंहा ओ जों गावनि दुखु दाहाफोरखौ दसे समनि थाखायबाबो जोंहा बावगारनो हायो होननानै आं सानो आरो।
नंगौ नोंथां बे
उम उम आरो बिबारनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन माबा अ गार्देनिं खालायनो हायो अ
जेरै किटसेेन गार्देन होननानै बुङो माने इसि इसिं न'नि थाखाय संनाय
उम
माने जाय जों जानायाव बाहायो बेफोरनि थाखाय ओ बिथाइ सामथाइ जायखौ नांगौ जायो जायखौ मैगं थाइगं नांगौ जायो बिनि थाखाय बिनि थाखाय गार्दनिं खालामनाया माने बागान बानायनाया बेखौ किटसेन गार्देन होननानै जों मोनथियो नोंथाङा मोनथिन हागौ बेनिफ्राय बेयाव जों गुबुन रोखोमनि औ नोंथां गुबुन जों माने गुबुन जायगानिफ्राय बायना लाबोआलाबानो न'आवनो जों गायनानै जों बेफोरखौ बायनानै जानो हायो जेरै जेरै बिलाहिफोर गायोब्ला न'आव
उम
जों न'नि अर्गेनिकखौ जों जानो हागोन आरो मानना दानिया माबा मा ओ हाथाइ बाजाराव मोननायफोरा ओ मुलि होनानै बानायनाय
नंगौ नों
बबेबा बबेबा जायफोरा जों देहानि थाखाय खहा खालामनो हागौ बेखायनो जों न'आव बानायनानै एबा न'आव गायनानै जों बेफोरखौ जानाया मोजां होननानै आं सानो आरो
ओम
नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों जों नोंथाङा बुंनाय बायदियै जायफोरखौ जों हाथाइनिफ्राय बायना लाबोयो बेफोराव गोबां माने देहा खहा खामग्रा माने मुलि बा जों जायखौ मेडिसिन होनो बेफोरो माने जोंहा ओ आजिखालि माने दिनैनि सानाव माने मुलि होयै माने मैगं थाइगं मोननोनो गैया
मैगं थाइगंल' नङा नोंथां ओ जानाय जानाय बिथाइ सामथाइफोरावबो जेरै थाइजौ ओ थालिर बेफोरावबो गुबुन गुबुन रोखो मनि मुलि होनायखौ जों खोनानोबो मोनो आरो नुनोबो मोन जेरै ओ एसे गोरलै थाइजौखौ लाना फैयोब्ला बेखौ मुलि होनानै गोमोन खालामनाय जायो जायहा टेस्टबो गैया जायो माने गोथावबो नङा जायो
उम उम
बे देहानि थाखायबो मोजां नङा बेखायनो जों जेसेबां हागौ न'आव न'आव गायनाय बिफांनि फिथाइफोरखौ जानाया मोजां
बेखायनो गार्देनिं गार्देनिंआ माने हम गार्देनिं जायखौ बुङो माने न'आव खालामनाय बेफोर जोबोर मोनसे मोजां मोजां मोनसे खामानि होननानै आं सानो आरो।
नंगौ नोंथाङा गावनि समाबो मोजाङै बारलाङो बेफोराव नङा होमब्ला?
जों समखौ बारहोनो हायो गोसोखौबो मोजाङै फ्रेस खालामना लाखिनो हायो मानोना जों गावनि खस्थ' खालामनानै बानायनाय जेब्ला खस्थ' खालामनानै गायनाय बिफांफोरनि फिथाइखौ जों गावनो मोनजायोब्ला जोंनि गोसोआबो गोजोननाय मानोना गासिबो जेसेबां मानसिफोर दङ बिसोर गावनि ओ हार्डवार्क खालामनानै माने जायखौ जों खस्थ' खालामनानै मोननाय फिथाइखौ गासैबो मोजां मोनखायो
उम नंगौ नोंथां नंगौ।
माने ओ ओरैनो मोननाय आरो गाव खस्थ' खालामनानै मोननाय जोबोर ओ गुबुन गुबुन होननानै आं सानो आरो बेखायनो जों गाव खस्थ' खालामनानै बि गायनानै जुदि जों माबायो माने फथाइ सामथायाइखौ जानो हायो
उम
गावनिफ्राय अब्ला जोबोर मोजां होननानै आं सानो।
नंगौ नोंथां नंगौ आरो दिनै जुदि नोंथाङा हाथायाव थाङो हाथाय बाजाराव थांबा जों नुनो मोनो सबजि बिथाइ सामथाइ बा मै गं थाइगंनि दामाबो माने गोबां जागासिनो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां दामबो बारिबाय आरो जों दामनिफ्राय जुदि रैखा मोनोब्ला जों न'आव गायनाय बिफांफोरनिफ्राय फिथाइ जायोब्ला जोबोर मोजां
उम देहायो मोजाङै थागोन आरो जोंहा न'आव थाइसे थाइनै थाखा जों माने रैखा खालायना लाखिनो हागोन माने लाखिना दोननो हागोन अ नंगौ नोंथां
नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोर मोजां मोनबाय।
नंगौ नोंथां नोंथांजोंबो रायज्लायना जोबोर सोलोंबाय आरो जोबोर गोनांथि बाथ्रा आं खोनासंनो मोनबाय जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
नंगौ नोंथां जों इयुनावबो बेबायदिनो रायज्लायबाय थागोन।
अ नंगौ नोंथां।
गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहरबाय।
साबाखर साबायखर नोंथां गोजोनथों।